हेल हेल
औ खादोंना। औ मा खालामदों नोंथा। ग औ नोंथाङा मा ओंख्रि संगासिनो। अमा बेदर उम
अमा बेदरखौ फ्राय एवदों।
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथां नोंथांला जेनेबा मोसौफोर फियो नामा बिदिनो।
मोसौ फियो। मोसौ बारा बुरजा फिया मानैल दङ।
माबैसा मोसौआलाय।
मोसौआ मोजां।
माने गायखेर सेरग्रााना ना हाल बिदिनो हालेवग्रा दिन।
सिगाङो बुरजा लादोंमोन दा। मा माबा मोनसे अभाबाव फाननाय जादों आरो ओमफ्राय दा बिमा मासेल लाखिनाय जादों ओमफ्राय। बेनि लोगोसेयाव आरो दामफ्रा मासे दङ।
उम उम ओम मोसौखौ ओरैनो फानबासो बेसेबांसो मोनो जेनेबा
मोसौ लाना मोसौ बिदिनो दामआानो साब
द दाम दाम
थिस बिस
औ
बा पयथ्रिस बि हाजारा मोनो आरो।
ओम ओमफ्राय मोसौ गाइखेरखौ जेनेबा। ओम जोंथ लोंखायो नालाय ओम। मोसौ गाइखेरा ओमफ्राय बेसेबांसो दामाव फानो फाननाय जायो जेनेबा फालांगिफोरा।
जोङो ओरैनो फुवा सिस्टेमै फाना आरो आदा केजि। सिस्टेमै फानो आरो जेनेबा सोरबाफोर लाङोबा गामिनिफोरा लाङोबा।
मखासेख ओम ओम ओम ओमफ्राय ओमफ्राय आरो नोंथांमोना दाउफोरबो फियो नामा जेनेबा ओम दाउखौ माबोरै फ्रि नोंथाङा बुंना होदोसै
दाउखौलाय ओरैनो आं मालायफोरनि बायदि फिया आरो गन्द्रा बिदि गन्द्रा लुबाय फिसानो बेनिफ्राय बिदिनो नेट बायदिसिना होननानै दोना आरो आं बाहेरावनो दोनो जेनेबा दाउआ कलाराव हाबनाय समाव हाबबाय ओमफ्राय फुङावनो सिखारनानै बिदिनो बायदिसिना सिथ्ला बारिफोराव खनजा थिंनानै थायो आरो बेनिफ्राय दा आरो दाउआ बिदियावनो बारायलाङो आरो बिदिनो अलाराव दोना आरो आं दोननायालाय
ओम
अलार लुना दोनो मा होनो नायबाय थाया ओरैनो आदार होनाय टाइमाव आदार होबाय
ओम
फुङाव खनसे सानसुआव खनसे मोना मोना खनसे होयो आदार माइरं सारनानै
ओमफ्राय दाउआ नोंथां लाहानियाव बुरजा दङो नामा
दाउआ दा बुरजा दङ दंनाया आङो थारमाने सम लाना सम फैसा नांगौ जायोबा जुदि फानो आरो आं
ओम
दाव लानानै
औ
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा दाउखौ माबैसानि फिसियो जेनेबा माबायदि खालामो जेरै मानसिफ्रा खासिबो खालामो दाउखौ बिदै बिदै फानो थाखायबो दाउखौ इदि फिसियो ओमफ्राय दाउखौ जेनेबा बिदि जालाय फाननोबो जेनेबा फिसा फिसा बेफोरबायदि जालाय फाननोबो मानसिफोरा फियो नोंथाङा अबे मोनसेखौ खालामनानै थारगेट लाना फियो जेनेबा दावखौ
जेनेबा आङो फिसा फिसा नङा आरो ओमफ्राय आं खासिबो बानायो देग्लायसो बानायदो मानै बानायना दोनदो जेनेबा मागोफोराव जानो ओरै होननानै बानायना दोनदों आरो दा मा जायो मा जाया जों मोनथिया जिबन बुस्थु नालाय भगबाननि माया सानसे समाव मालाबा आरो बेमार फैब्रबबा इयावनो दब थैना थांगोन आं दा आरो खासि मानै बानायना दोनदों आरो ओमफ्राय दा आं बिदिनो लायो आरो दाउखौ बिदिनो लायालासिनो थाया रेगुलार लायो दाउखौ जेनेबा माबानायफोरावबो बिदिनो खरस नांगौ नांब्रबगौबा फाननानै लालायबाय
ओम
बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो आं बिदि जोथोन लाया आरो जेनेबा दाउखौ ओ लायो बिदिनो ख होयो होनानै दैयो बिदिनो दाउफोरा बिदिनो गलारावनो हाबनानै दैनानै फिसा ओंखारो
नोंथाङा अ नोंथाङा बिदि दाउ फिसिनायफोरखौ गदिर बिजनेसाव आं बारायनो सानो नामा जेनेबा गोदान बिदिनो नो लानानै न' आव औ ओ अदि सोलइनो
अमा बिजनेस अमानो आदार नि थाखाय आङो थारमाने मालाबा नांगौबा दाउखौ फानलायबाय गुन्दै बायना लालाय लाबोलायबाय बिदि आरो
नोंथाङा हब अमानिसे बिजनेस मावो आरो ना
अमानिसो मावो
नोंथाङाोमा अमाखौ माबोरै फियो बुंना हो दोसै उम ना जनेबा ओ माबैसे फियो दाउ अमाया जेनेबा माबैसे दों
अमाया अमाखौबो आं बिदि जथ्न' लाबाय थाया जेनेबा जेराव जागायाव खायो बेयावनो खाथाबना दोनबाय थायो जेनेबा आं ओ आदारखौ बोथिनल' होयो फुङाव नथासोआव खनसे ओमफफ्राय बेलासियाव थिनथासो बाजाव खनसे बिदि होयो आरो आं ओमफफ्राय बिदि जथ्न' लाबाय थाया आदार रुना होयो आङो आदारखौ रों मालाबा थास'जों माइरंजों रुना होयो मालाबा आरो
अफ्रि बायदिसिना सेरप सावनायनि अफ्रि होयो गुन्दैजों लगायना होयो
मिथि आरो ओमफ्राय दा ओरैनो द अमाया फैथासिनो दंगासै
दा अमायाथ' बहुद दं र' बिमा मानै अवान माससे
उम
इनिफ आरो
खासि फिसा‌ बानायना‌ दोनदों आरो मानै उम उम
खासि दासो बानायदो आरो फिसा
औ नोंथाङा होमबा बिमा खै जेनेबा फिसा दिहुनो आरो ना होमबा अ नोंथाङा होमबा फिसाफोरखौ फानफां जोबबाय नामा दसेनो
फिसाखौ फानखांबाय आं
अ मोन नोंथाङा एसे अमा फिसानि बिजनेसनि बागै एसे फोरमायना होदो जेनेबा माबोरै
अमाखौबो अमा फिसाया आङो अमाखौबो बेफोरबायदि माबा बायदिसिना भिटामिन गुलि होनानै लाया माबाया आरो फितमिन होआयो गुनदैजोंनो ओ गोजौआव सौनाय सेेलार गुन्दै बेनिफ्राय आरो बे गुन्दै जेंगाव ओमफफ्राय माइरं रुना होयो बिजोंनो फियो आरो आं बेफोरबायदि सरखारनि आदारला बायनानै फिया आरो
उम ओमफ्राय अमा फिसाखौ मा
ओम
अमा फिसाखौ माबोरदि बिजनेस खालामो जेनेबा?
औ अमा फिसाखौ बिजनेस मानानि फिसाखौ देरबानो फानबाय मास मोननै गाहाम जाबानो फानो
ओम
आं बिदि बिजनेस नङा थारमाने आङो बिदि फिसखो हाथायाव लांनानैनो फानो। ओमफ्राय सोरबा ओ बायनो बियोबा जुदि हर
ओम ओरैनो ओरैनो खैथासो फानखो जेनेबा देग्लाय? देग्लाय थ' आङो सैद्र पनद्रतासो फानदों खोमा । फिसा ओमफ्राय माखै बेसां बेसेबां दाम मोननो?
है सिजोनना मोजां निनि थाखाय मासे बिमानिखौ खम दामाव हरनाय जादों
तिन हाजार आराय हाजार बिदियाव हरनाय जादों आरो बे मासे बिमानिखौ आरो साराय सारि हाजार दाम मोननाय जादों।
ओम बेखौ फार्स्ट फासर्फोर फानबाय नामा बेखौ? दा मोननायखौ बिमा बाबाखौ फार्स्ट फानो मोननाय
माबाखौ फास फानदों ओमफ्राय थारमाने आं अवानबो लानाय जायाखैमोन नालाय मालायनि अवान लाबोनाय औवानिबो मासे हरबाय
ओम
बिदि माबानो माब्रैल'सो मोननाय जाबाय आदा आदा
ओ बेखिनियाव गोजोननाय दंना गैया?
बिदिनो गोजोननाय थानांसिगोन।
ओम बहुत खस्थ'यै खौ फाननानै जों जेनबा सरकारनिफ्रायबो लन लानाय दं। ओम उम
न'खरा दुर दुरबल नालाय जों इजोंनो जायो इजोंनो फानो। बिदिनो
ओम नोंथाङा अमा खासिबो बानायो नालाय अमा खासिया ओमफ्राय मानैजों मोनदों ओमफ्राय बुन्दि मासे दङ होनदों। ओमफ्राय अमा खासिया जेनेबा नोंथाङा बेसेबांसो दाम मोनगोन बायदि?
अमा खासि माने दासो गोरलै दासो फिसा आरो। मा दाम मोनो आङो दा जिबन बुस्थु नालाय एख' गेरेन्थि गैया। देरोबादि फाननानै
ओम
दे हबा नोंथाङा उनाव फानबानो जाबाय जोंनि रायलायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै। गोजोनथों ओं